औ गोज-गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंनिसिमबो औ नोंथाङा दा फ्रि दङ ना?
औ दं
औ होमबा आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सुंद'यै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो।
औ आङो दा माने जोंनि आबहावानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ
जोङो जोंनि आबहावाया औ औ जोंनि आबहावाया माबोरै सानफा एफा गाज्रि जालांनो हमगासिनो माने माबोरै गाज्रि जा-जालांनो हमबाय दं मानि थाखाय औ मानि रिजोनाव मा जाहोन नामा
औ
बेफोरखौ माने एसे सावरायनि आरो जों बेखौ माबोरै रैखा खालामनो हायो बा खम मायनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै आरोना आङो।
औ औ
जोंना सिगाङावनो आबहावा बा बारमडल होनोबा बेयो माने जोंनि सुबुं माहारिनि बा जिब जुनार दाउसिन दाउला बे बुहुमाव थानाय बे गासै जिबनिनो माने थांना थानायाव गोबां गोहोम खोख लैयो आरोना आबहावाया
औ औ
बे आबहावायानो दा सानफा एफा गाज्रि जालांनो हमबाय दङ।
औ
बिनिनो गोबां जाहोनफोर दङ जेरै आं ओ गिबियावनो बुंबाय बिफां लाइफां दानफायनाय।
औ
बे बिफां लाइफां दानफायनाया जोंनि आबहावाखौ गोबां बिबांनि माने गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो माने। बिफां लाइफां दानफायनाया मानो जोंनि आबहावाखौ गाज्रियै खहा खालामगासिनो होनोबा जोंनि बिफां लाइफाङासो माने जोंनि जिब जुनार दावमा दाउसानि थांना थानायाव जि गोनां जानाय अक्सिजेन गेस बेखौ मोनो। बिफां लाइफाङासो जोंनो होयो बा हगारनानै होयो माने।
औ औ
बिफांनिफ्रायसो जोङो बै अक्सिजेन गेखौ जोङो लानो हायो माने।
औ नंगौ
बेनि उनाव जों मा जायो बे जों जिब जुनारा माने हां बोनायाव अक्सिजेनखौ बोयो ओमफ्राय हगारनायाव कार्बन डाइ अक्साइदखौ हगारो माने।
औ
बे कार्बन डाइ अक्साइदखौ माने बिफां लाइफाङा सोबनानै लायो आरोना। सोबनानै लायो बेनिखायनो बे जोंनि बिफां लाइफाङा माने बिफां लाइफाङा जोंनि आबहावाखौ थाजिमै लाखिनायावबो माने गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो बे बिफां लाइ- थायोबासो जोंनि बुहुमावबो माने अखा हायो आर ना माने
औ औ औ
बिफाङा गैयाबा माने जोंनि जिउ थांना थांनाय राहाया माने जोबोद गोब्राब जागोन आरोना।
औ औ
जों एसे खम खालामनांगौ खम खालामनांगौ होनोल्बा माबादि। जोङो जुदि फांसे दंफां दानफायोबा जोङो बेनि जायगायाव जोङो फां बा बिफां। बिफां गायनांगोन आरो ना।
औ औ थारै नंगौ।
बेबायदिनो जोङो जोंनि बे बिफां दानफायनाय जोङो बे माबाखौ। खामानिखौ जोङो खमायनो हायो आरोना बे रोखोमै माने।
औ औ औ।
खथियाव जाहैबाय जोंहा माने गोबां रोखोमनि माने। जेरै टाउन सहर बा नोगोरफ्राव जेरै गोबां बिबांनि माने कार। कखानाफोर थायोना माखासे गेदेर गेदेर कारखाना बिदिनो खैला। सावनाय इथा बानायनायाव ओंखारनाय उखुन्दै। अर बेफोराव गोबां बिबांनि गेसफोर ओंखारोनाय। बे गेसफोरा माने। जोंनि बारमडलावनो गोसारनानै थाजोबा आरोना।
औ औ।
आबहावाया ओरैबायदि गुबुंले जायो माने जों माने हां लानायाव। जोंनि जिबआ माने जोंनि सुबुं माहारिया माने गोबां बेमार रायो जेरै। आस्थामा बिदिनो बिखानि बेमार हार्टनि बेमार बेफोरबायदि गोबां बेमार जायो आरोना। बेनिखायनो जोङो बै। कारखाना एबा बिदि। गिदिर गिदिर खारखाना एबा इन्डासट्रिस बाहायनायखौ जों मोनो एसे। खम खालामनांगौ आरो ना हायोबा। बेफोरखौ जों माने बाहायनायखौ खम खालामब्लासो जोंनि आबहावायाव। एसे मोजाङै थागोन आरो ना बिनि उनावहाय। जोगोन जोंना माने प्लास्टिक बाहायनाय माने।
औ औ।
प्लास्टिक मोनसे सेवनो रोङै माने जिराद। एबा मुवा बे प्लास्टिका। जोंनि आबहावाखौ ओरैबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैयो माने प्लास्टिकआ। सेवनानैबो थाङा जिरनानैबो थाङा बियो गोबां बोसोर हाजार लाख बोसोरबाबो माने प्लास्टिकआ। सेवनानै थाङा माने आथिखालाव प्लास्टिक। प्लास्टिक बाहायनायखौ गोबां बिबाङै नुनो मोन्दों आरो ना जेराव। जेराव मेरावनो बाहायखांनायनि उनाव जेराव मेराव गारनानै दोनो बेनिफ्राय जोंनि। आबहावाया जोबोद गाज्रि। जायो माने जोंनि हायाव जानला मानला गारनानै दोनो थिग बेबायदिनो। माखासे गेसाव गोफोन गेसाव गोफोनखौबो सुबुंफोरा। जेराव मेराव गारनानै दोनो दैमा दैसाफोराव। दंग'फोराव गारनानै दोनो बेनि थाखाय। बेंखायनो जोंनि आबहावाया माने हा बेफोर गोबां खहा जालांबाय दङ आरो ना।
औ औ।
जोंना आबाद मावनायाव जिखिनि बे रासायनारि जोङो मुवा बाहायोना बे। हासारफोर माबाफोर।
औ औ औ।
बे माखासे हाफोरा माने हाफोरा माने जिब गैयि जालांगासिनो। आरोना माने जाय जायगायाव सोमखोर सोमखोर हा। आबादफोर जायोमोन बिफां लाइफांफोर जायोमोन बफोर जायगायाव माने दा। बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि हासार। मुलि बाहायनायनि थाखाय माने बेफोरनिफ्रायबो जों। जोंहा माजायो गोबां बिबांनि माने जेब्लानखि हायाव माने गोबां बिबांनि मुलि बाहायो। बेनो जोंना दैफोराबो माने बेफोर हा हायाव होनाय मुलिफोरा जोंना दैयावबो माने गोहोम खोख्लैयो आरो ना दैयाबो माने गाज्रि जालाङो बेनि उनाव जोंहा बिदिनो थागोन गारि मथर सालायनाय मानो होनोबा गारि मथरनिफ्रायबो जोंहा आबहावाया गो गोबां बिबांनि माने गाज्रि जालांगासिनो मानो होनोबा गारिया माबोरै खारो होमबा पेट्रल एबा डिजेल बे पेट्रल बा दिजेलासो खामनानैसो गारिया खारो माने जेब्लानोखि पेट्रला खामगोन अब्लासो गारिया खारगोन पेट्रल बा डिजेल ख खालामनाय लोगो लोगोनो मा जागोन बेजों खुन्दैबा थुङा ओंखारगोन बे थुङाया माने जोंनि आबहावा वा बै बार मण्डल व माने गोसारनानै थायो आरो ना बिदिनो बे बुहुमाव गोबां हाजार हाजार लाख लाख कौटि कौटि गारि दङ बेनिफ्राय ओंखारनाय बेेजिखिनि धुङा गेस बेबो जोंनि आबहावायावनो गोरोबनानै थायो बे गोरोबाय जोंनि सुबुं माहारिनि हां लानायाव बेबो माने गोब्राब माने बेमार सोमजिनायाव जोंखौ बिराद माने खहा खालामो आरो ना
औ औ थारै नंगौ नामा?
बे गेसफोरा माने मा जायो उनाव जोंनि बे अजन लेयार होननाय मोनसे जोंना मोनसे गोजौआव अजन लेयार मोनसे थायो
औ औ
जन लेयारा जोंखौ मा खालामो बे साननिफ्राय ओंखारनाय आल्ट्रा भायलेट रेयास होननाय दंना बे माने जोंनि जाहाथे जोंनि बारमडलाव थोंजोङै फैया बेखौ अजन लेयारासो होबथानानै लाखियो आरो ना नाथाय बेग गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै कल कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जिखिनि गेस फोर बेफोर गेसा माने जोंनि बारमण्डलनिफ्राय ओंखारनानै अजन लेयारखौ गाज्रि खालामबाय दङ। जायनि जाहोनाव जोंनाव सोरनावबा सोरनावबा माने बिदिनो बिगुरनि बेराम माबा बेराम फोर सोमजिबाय थायो आरो ना बेनिखायनो जोंङो गारि मथर सालायनायखौबो एसे हायोबा खम खालामनांगौ थिग बेबायदिनो गोबां मुवा बेसाद गेसाव गोफोन गारनायफोरखौबो जों एसे खम खालामनांगौ प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालाम नांगौ बिफां लाइफां गायनायखौ बिदिनो बारायनांगौ बि- गोबां जाहोनफोर दङ नोंथाङाबो बे आबहावानि सोमोन्दै एसे सुंदयै बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ औ औ नंगौ थारैनो नोंथां नोंथाङा जा एसे सिगां आवगाय नोंथा जा बायदि बुंगोन। बुंदों बेबायदिनो थिग जा जोंनि ओनसोल एबा जोंनि दा सोलिबोबाय थानाय जुग आबाद मावनायावबो जेरै जोंनि गोदो आबै आबौआ जों जेरै हाल खदाल एवनानै हाफोरखौ एबा हेवनायमोन दानि जुगाव जेरै नोंथाङा बुंलांदों दिजेल एबा पेट्रल दिहुनाय दिननिफ्रायनो गारि सालायनाय एबा गारिनि खारथायाइफोरनि हावाजोंनो जेरै गुबुंले जादों थिग बेबायदिनो जेरै टेक्टर जों हा हा हेव हेवनानै जेरै हाखौबो गु जेरै दैनि आबहावाखौ जेरै थानो हायि बा दै सोमजिनो हायि जेरै दै खौ नांगौ बायदि थानो हायि बायदि खुबिदा खालामनाय जेरै ओ टेक्टर खौ बाहायनायदि बाहायनाय आबहावा जेरै टेक्टरखौबो जों हा हालेवनायाव बाहायनाय जायो नालाय नोंथां बेबायदिनो थिग बेबायदिनो थिग जोंनि आ बाद मावनायावबो एसेबाबो खहा जानायखौ नुनो मोनदो आरो ना जों टेक्टर दिहुननाय दिननिफ्राय मानो होनोब्ला नोंथां जेरै जोंनि आ जोंनि आबै आबौआ जेन हाल खदालदोस हेवोमोन बा जोंनि लकेल हासार गोबोरखि खि बेफोरदोंसो सारनानै एबा आबाद मावोमोन नंङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो दानि जुगाव नास सारि बायदिसिनानिफाय मोननाय दकान गलाफोराव मोननाय बिदानफोरखौसो उम मेडिसिन होखानाय बिदानफोरखौसो खोथिया फोनाय नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि-जोंनि आबहावाजों लोगोसे जोंनि देहा एबा सोलेरफोराबो जोंनि ना रासायनारि आ हासार जेरै दकान गला मेडिसिन होखानाय हासारफोरखौ मोनजानानै जोंनि देह हायाबो ओ आबहावाजों लोगोसे खहा जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां मानोहो-मानो होनोब ब्ला गोदोनि मैगं थाइगं एबा गोदोनि जोंनि जानाय आइ ओं आ आ-आयदाया बेलेगखौ नुनाय बायदि नुयो आरो ना नों थां मानो-मानोना दानि जुगावथ' गोबो लखेल गोबोरखि हासार जोंनो बुहुत गासैखौबो उम दाइनजौ जौखोन्दोनि मादाव दजिसोखोल'सो गोबोरखि हासार दो आबाद मावना जानाय नुयो बांसिनानो बांसिनानो ओ जेरै दकान गलानि मेडिसिन बाहायनाय मैगं-थाइगं गं गायनाय नुनो मोनो बेबायदिनो थिग जेरै मेगं थाइगं आबाद मावनायाव जेरै थिग मेडिसिन सारब्ला बे मेडिसिनाबो बारजों आबहावाज जों जेरै बिरफुंनानै खा ओ गुबुंले जायोब्ला थिग बे बारखौनो जों बे अक्सि बे अक्सिजेनखौनो मोनजायो बेनि थाखायनो जोंनि सोले लेरावबो दुरबल जाहोनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां थिग बेबायदिनो प्लासथिग जा जों नों थांङा प्लास्टिक बुंलांबाय थिग बेबायदिनो प्लास्टिक खौबो जोंङो मोनसे उम मोज ओ मोनसे दखरसे जायगायाव ज गारो ब्ला एबा जों गाव गावनो गाव गावनो साब सिखुन जेरै दखरसे हाखराव गारनानै एबा दरसे थरसे हाखराव दोननानै सावस्रांङोब्ला बे-बे बे आबहावानिफायबो जोंङो मोजां फिथाइ मोननो हागोन एबा बे-बे-बे मारनिफ्रायबो जोंङो खारगनो हागोन आरो ना नोंथां दानि जुगावथ' प्लास्टिकखो जानला मोनला गारो एबा गोदोर-गोदोर कारखाना खाथि खाथिफोराव दामोल दामोल गारना दोनो बेफोर जाहोननि थाखायबो जोंनि आबहावा गु गुबुनले जानो हमदो आरोना नोंथां मानो होनोबा मा मानो होनोब्ला आरो ओ टाउन सहरफोराव बांसिन गारिनि थाव खाम नाय एबा प्लासटिकनि गेसाव जों बांसिन टाउन सहराव बेफोरदि आबहावा लेत्ट्रासिन जान नायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंनि गामियावबो थिग बेबायदिनो जोंनि गामियावबो बिफां लाइफांनि आबहावाजों जों अक्सिजेन गेसखौ लानो हायोमोन नाथ थाय दानि जुगाव बांसिनानो बिफां लाइफांखौ दान्नाय नुयो नाथाय बेफोर बिफां लाइफांखौ दाननाय खौ‌ जों गाव गावनो उम जेरबा होबथाबा जों आबहा मोजां आबहावाखो मोनजानो हागोन आरोना नोंथां
औ नंगौ-नंगौ
उम थिक बेबाय दिनो जों गाव गावनो ओ जों आबहावानि थाखाय समायना एबा जों अक्सिजेन लानो थाखाय जों गाव गावनो बेबायदि बिफां-लाइफां गायना लाबा जों गाव गावनो अक्सिजेनखौ जों गावनो आबहावाखौ जोंनो फोसाबना लानो हानाय गोहो फैगोन आरोना नों
औ नोंगौ-नोंगौ औ।
दा जोंहा समाबो जाबाय। नङा होमबा नोंथां दोनथ'नायनि समावबो जाबाय नोंथांजों बे आबहावा गाज्रि जानायनि सोमोन्दै एबा आबहावा गाज्रि जानायखौ बोरै होबथायो। बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां बाथ्रा खोथा मिथि बिनाबो मोनबाय सानैजों सावरायलायनानै आरोबाव फिन नोंथांनिसिम जोबथारनायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे।